औ
औ नोंथां
अ नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा दायो फ्रियाव दङ नामा?
औ दङ नोंथां
अ बिदिब्ला जोङो दसे सम सावरायलायनो हागोन आरो ना
औ हागोन
अ औ बिदिनो माने आं मोनसे कुइसन सोंनो नागिरदों आरो नोंनाव औ इदिनो जोंनि बर'नि हारिनिनो मोनसे ट्रेडिसनेल आरोना बिदिनो
औ
इन्दि इन्दि एम्फौफोर फिसिनाय आरो इन्दि खुन्दुं लुनायफोरखौ माबोरै माने औ माने माबोरै बाहायो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा गुसुङै बेखेवनानै होनो हागोन नामा?
बिदिब्ला आं नोंथां फोरमायनानै होनोसै नामा।
औ औ दे।
ओ इन्दि एम्फौ फिसिनाय हाख'वा आरो ना जोङो
औ औ।
इन्दि जि दानाय होनोब्ला गिबियावनो इन्दि फिथोबनिफ्राय खुन्दुं लुनानै सि दानायखौनो बुजियो आरो ना। ओमफायहायो बे इन्दि फिथोबखौ इन्दि एम्फौ फिसिनायनैसो दिहुननो नांगौ आरो ना।
औ औ।
इन्दि फिथोबखौ मोननो थाखाय इन्दि एम्फौ फिसिनाय आदबखौ सुंद'यै फोरमायनो लानाय जाबाय।
औ।
बिनि उनावहायो जै इन्दि एम्फौआ दहमगासेयावनो बिदै दैयो बिनि उनावहायो जेबोला सिखिरियाहायो फिथोबनिफ्राय बायजोआव ओंखारबोयो बिनि उनावहायो जोङो बे समावनो जोला सिखिरिजों गोरोबलायना जो सि खिरिया बिदै दैेयो आरो ना।
औ औ।
ओमफाययो हायो बिदिनो हायो बिदै दैनाय समाव रासो एबा गुबुन मुवाफोर दिन्दां खाना दिन्दां खानानै जोङो बेहाययो दान्दा मोनसे खानानै होयो आरो ना।
औ।
ओमफायहाययो जोङो सिखिरिया थुब्रा थुब्रा बिदै दैनानै दोननायखौ बुथुमना स्रिथ्रि गुदुं सियाव खाथबनानै दोननाय जायो आरो ना।
औ नोंथां।
ओमफायहायो बियो गावनि सम बादियै बिदैनिफ्राय मोनसे समाव एम्फौ जानानै ओंखारबोयो बिदैनिफ्राय आरो। ओमफायहायो आरोबाव गुस्लायखांनायनि उनाव बियो मुखुब आदार जायो आरो लोब लोब देरो आरो ना।
औ नोंथां।
ओमफायहायो नङाब्ला एम्फौआ थैयो। थाम्फै मोस्रोम गुबुन एम्फौ हाबनो हायैनि नोजोर होनो नांगौ आरो ना। ओमफायहायो बेनिखायनो थोजासे इन्दि बिलाइ जगायनो नांगौ। आरो जेब्ला हो?
औ औ खोनादों।
जेब्ला देरनानै बिलाइ गोरा जानो हायो अब्ला इन्दि बिलाइखौ आथुम खानानै दान्दायाव, सोनानै एम्फौखौ एम्फौनो जाहोनो नांगौ आरो माने इन्दि बिलाइखौ आरो
औ औ
इन्दि बिलाइखौ जाहोनो नांगौ आरो एम्फौनो ओमफ्राय बिनि उनाव एम्फौआ फिथोब थोबनो थाखाय जोङो थालिर एबा बे लाइ दलद बिइलाया
औ औ
बेखौहायो ए
औ जेरै खान्थाल बिलाइफोर, औ बेफोराव बाहायो आरोना?
औ ओमफायहायो बेबादिनो, सानद' एबा सान स्नि जानायनि उनाव फिथोबथोबनो जायगा नागिरनानै मान सावो आरो मान सावो आरो ना
औ औ
बेखौ एम्फौ मोननाय बुङो आरो
औ
औ ओमफ्राय हायो।
नोंथाङा जोबोर मोजाङैनो बेखेवनानै होनो हादों माथो,
औ
आरो बिद हेलौ नोंथां,
औ खोनादों नोंथां,
माने बिदिनो आरो इन्दि इन्दि खुन्दुंखौ माबोरै, माने दिहुनो बिनि सोमोन्दै फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां,
औ
औ औ बिदिब्ला आङो नोंथांनो सावरायनानै होनोसै, ओमफ्राय इन्दि खुन्दुं मोननो हायो आरो ना? ओमफ्राय आयो बे खुन्दुं, दिहुनन्नायाव गोबांथार जखाननि फिथोबफोरखौ बाहायनाय जायो।
औ औ
ओमफ्रायो बेनि उनावहाय जोङो गिबियावनो, फिथोबखौ थौ गिदिराव, साननैसो सोमना दोननानै रुनानै लानो नांगौ आरोना?
औ औ
ओमफ्रायो गोबाव गोबाव सम रुनानै, खांना लाबोनो लाबोना गुसु, जाहोनो नांगौ आरो ओमफाय हायो जेब्ला गुसु जायो अब्ला दोनि, फ्राय दिहुननानै, खाथ्रि बिलाइ एबा थालिर बिलाइयाव जुनानै दानसे सो दोनहाबो आरो ना?
औ नोंथां
बेबादि दोनोब्ला, फिथोबा गुरै जानाय खुन्दुं लुनो मोजां जायो आरो
औ औ
आरो बिनि उनावहायो जेबोला जुनानै दोननाय फिथोबा सेवनानै गुरै जायो अब्ला थावफ्रिजों फिथोबखौ
औ।
बे होननानै खुन्दुं लुनो हायो आरो ना। बेबायदिनो सम मोननाय समाव जिरायनाय समाव इन्दि खुन्दुं लुनो हायो। हायो जोङो।
औ।
जुनियायै बर'फोरा माइ गायखांनायनि उनाव खामानि गैयै समाव जिरायनाय समाव इन्दि खुन्दुं लुनो हायो
औ।
बर'फोरा माइ गायखांनाय उनाव खामानि गैयै समाव बे इन्दि खुन्दुं लुनाय हाबाखौ मावो आरोोना
औ नोंथां।
ओमायहायो थावख्रिजों बाया मोजोमा गोबां लुनाय गिदिरै जखा लायोब्ला हानायनि लाहार फाहार खालामो आरोना।
औ औ।
ओमफ्राय हायो खन्दुं लुनाय मुस्राफोरखौ दंफांनि खेरिफायाव फाननानै लायो एबा माने सोरखि गिदिराव साबजानाय बायदि आरो ना
गासैबो मुस्राखौ बेहेननानै फानखांनाय उनाव बेखौ खेरेफानिफ्राय दिहुननाय सोरि गिदिराव सोनानै दाङा नाथायाव थुनस्लायना लायो आरोोना
औ औ औ।
ओमफायहायो बिनि उनाव सोरखि फिसायाव सोनानै जि सोंनाय बादि
सोंनानै हेल' नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
ओमफ्रायो इन्दिजोआ बर' हारिनि मोनसे गाहाय सिनायथि नेरसोन आरो ना।
औ नोंथाङो औ।
गोजां बोथोराव इन्डिजिनि दुंदु मोनो जिया बेसेन बेसेबां बेसेनजों। बायनानै मोननो थाङि दो होन आरोना।
औ नोंथां।
ओमफाय हाय। ईणदि जि आथिखालाव बर' हारिनि नेरसोन। जिउ खांनायाव दानाय लुनाय सिशिल्प'नि। बायनानैय मोननि दोहोन आरो।
ओग नोंथां। नोंथाङा जोबोर मोजां माने औ।
औव
नोंथाङा जोबोर मोजां बेखेव थिनानै होदों माथो।
औ ओग'
औव नोंथांनिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय। अब्लाब्ला अब्लाब्ला जोंङो नोंथां दिनै एसेयावनो दोनथ'लायनोसैं नामा।
औ औ जागोन नोंथां।
औ औ।
उ।
बेबो